नोंथां नोंथाङा ब'हाबा दंना?
औ न'आवनो दं नोंथां नै।
आतसा आंथ' ओरैनो दंमोनलै नोंथां। आं माने नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय आं नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादोंमोन आरोना।
औ दे दे दे बुंलाय नोंथां दे।
ओ जिहेथु ओ आथिखालाव माने दानि जौगानाय जुगाव
उम उम
जायखौ जोङो बुङो बर'आव जामबुं
औ औ औ नंगौ नंगौ।
सुबुं माहारिनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे
औ
गोनांथार मुवा बे जानानै फैबाय जिहेतु जामबुंखौ मोजाङै बाहायनो रोंबा मोजां बा गाज्रि बाहायनो रोंबा गाज्रि
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा माने जामबुंखौ सासे फरायसाया बाहायनाया गाज्रि ना मोजां गाज्रिबा मानि थाखाय मोजांबा मानि मोजां नोंथाङा खोन्थाहरनो
नोंथांनो आं हानायखिनिखौ बा मिथिनायखिनिखौ आं नोंथांनो खोन्थाहरनो नाजानोसै।
औ औ
ओ जानबुंखौ जुदि माने सासे फरायसाया बाहायोब्ला माने बेयो मोजांबो जानो हागौ आरो माने गाज्रिबो जानो हागौ।
नोंथाङा मा सानो गाज्रिखौ लायो ना मोजांखौ लायो।
बेयो माने नोंथां बाहायनायनि सायावसोनारो माने ओ जुदि बेखौ मोजाङै बाहायोब्ला बियो फरायसानि थाखाय गोबां हेल्प खालामगोन आरो जुदि बेखौ गाज्रि बायबफ्रा माने बे फरायसाखौ खहा खालामगोन
ओ मोजां हेल्प खोनादों नोंथां जिहेथु मोजांनिबा ओ फालायाव नोंथाङा मदद खालामगोन होनबाय बेयो बोरै मदद खालामगोन। सासे फरायसाखौ नोंथाङा
औ दे आं आं नोंथां फोरमायनोसै ओ ओमबा आं मोननैखौबो फोरमायनोसै। मोजांखौबो फोरमायनो नाजागोन‌ आं नोंथांनो आरो गाज्रिखौबो फोरमायनो नाजागोन आं नोंथांनो। जुदि ओ मोजां होनोब्ला माने दानि जुगावहाय माने ओ फरायनायफोरा माने बांसिन अनलाइन जाजोब्बाय माने माखासे बुस्थुफोरखौ माने इन्टारनेटाव जोङो सार्च खालामब्लानो मोनो।
औ आरो ओ
कलेजफोरनि इनफरमेसन बा स्कुलफोरनि इनफरमेसनानो जा माने बेफोराव माने जोङो गा थाखाय माने जानबुंखौ जों नांगौ माने इन्टारनेट गैयाब्लानो दानि जुगाव जायैला माने
औ नोंथाङा फ्राय माने
बिदिनो इन्टारनेटजों जोङो जुदि जानबुं एबा इन्टारनेटखौ माने मोजाङै बाहायोब्ला ला सासे फरायसानि थाखाय माने जोबोद मोजां माने बियो ओ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा नोङो ओ माबा मोनसे ओ कुइसननि एन्सारखौ सलुसनखौ माने बिजाबाव नागिरनानै मोनाखै अब्ला नोङो बेखौ इन्टारनेटाव सार्च खालामनाय लोगो लोगो बे माने लोगो लोगो फैयो। माने अब्ला माने बेवहाय ओ बेनिफिटबो जायो माने जोंहा गोबां माने बिजाबफोरबो बायनांगौ जाया माने जुदि नोंथाङाव ओ जुदि नोंथाङा माने बांद्राय बिजाबफोरबो बायबाय थानो हायाब्लाहाय गोबां रां रुफाफोर गैयाबा माने मबाइलजोंनो माने ओ बिजाबखौहाय माने इन्टारनेटावहाय डाउनलड खालामनानैबो माने फरायनो
फरायनो हायो नोंथां औ औ
औ आरो बे बि अ दानि जुगावहाय माने मा जाखो माने स सेल मिडियानि गेजेरजों माने जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोबा माने ससियेल मिडियाखौबो अब्ला माने बेजोंबो माने सासे स्टुदेन्टआ माने रांबो आरजिनो हायो नोंथां। गावनि पकेट मानिखौबो माने जानबुंजोंनो दिहुननो हायो आरो गोबां बिदिनो वेबसाइटफोर दङ जाय जों माने ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माने सासे स्टुदेन्टआ माने पार्ट टाइम जबफोर मावनानै माने रांबो आरजिनो हायो आरो ना नोंथां। बेयो जाहैबाय मोजां बिथिंनि आरो गाज्रियाव बुङोब्ला माने इदिनो गोबां बिथिं दं गाज्रियावबो माने आं माखासेखौ खोन्थानो नाजानोसै नोंथांनो। ओ जेनेबा गाज्रि होनोबा जुदि जों जानबुंखौ लाबाय। कलेजनिफ्राय माबा मोनसे नटिस हरबाय नायासै बा माबा मोनसे बिदिनो अनलाइनफोरनि माबा मोनसे खामानि फैबाय बानायासै ओरैनो थाबाय। रिल्स नायबाय, ससियेल मिडियाआवहाय बिखायनो टाइम पास खालामबाय थाबाय। जेबो माने माखासे मोजां कनटेन्टफोरखौ नायासै बा, माने बिदिनो माने सानफ्रामबो माने अनलाइ -अनलाइन गेम बा अफलाइन गेम गेले- गेले थाबाय थानाय बेफोर माने सासे स्टुदेन्टनि थाखाय माने खहा गोनां आरोना नोंथां। ओ जुदि ओ जानबुंखौ जुदि फरायनायाव बाहायालासिनो बि गेम गेलेनाय, ससियेल मिडियाफोरावहाय रिल्स नायबाय थानाय बा मबाइलावनो नांथाबनानै माने, बिजाबफोरखौ नायनो बानाय
बिदिनो नंनायनि -नङैनि माने सोरजोंबा- सोरजोंबा बिदिनो कलफोरल रायलाबाय थानाय बेफोर माने मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो ना नोंथां। मानोना जानबुंआबो ओरैबायदि मोनसे बेसाद माने जुदि बेयो बेखौ जुदि नोङो मोजाङै बाहायोब्लासो माने बेयो नोंजों लोगो जागोन। आरो नोंखौ माने जौगानायावबो माने गोबां हेफाजाब होगोन बेफोरबायदि आरोना नोंथां। आरो जुदि बेखौ गाज्रि बाहायोबा माने बे माने गाज्रि खामगोन आरो माने, बिराद खहा खालामगोन बेफोर बेफोरबादि आरो बे नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ औ ओमफ्राय आं माने नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां, औ जेनेबा आं नोंथांनाव मोनसे सोंनि जेनेबा दानि जुगाव जुदि माने खोनादोंना?
खोनादों बुं।
औ दे माने, दानि जुगाव माने जोङो जानबुंफोरखौ बाहाय